हेलौ
औ।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अह
दायो होनबा जोङो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनि बागै सावरायजायोना?
सावराय जागोन दे।
औ
उम दे होमबा उम। बर'फोरना मा खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना खोनायाखै?
हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै? हेल' खोनादोंना खोनायाखै नोङो? खोनादों ना? हेल' नों खोनायाखै नामालै? हेलौ मानो खादिया नोङो?